अ हेल'
अ खुलुमबाय नोंथां।
औ खलुमबाय नोंथां
ओ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जाासहग्रोनाय जाबाय
औ नोंथांनिसिमबो फिनजासे हरनाय जाबाय नोंथां
अ बिदिब्ला आंनि नोंथांनो फन हरनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय जोंहा बर'फोरा माखासे आबाद मावो। बे आबादनि सोमोन्दै नोंथांजों रायज्लायनो होननानै सानदोंमोन आङो आरो नोंथां। नोंथाङा रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
अ बेबायदिब्ला नोंथाङा गुवारै बेखेवना होदो।
औ औ दा जोङो आबादखौथ' जोंना बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मावना जाबाय बोखादों जेरैहाय आथिखालाव जोंना गोबां सोलोंथायाइ बिथिङाव जौगाखांनायनि उनावहाय बर' माहारिया साख्रि बाख्रि मावनानै जिउ खुंदोंब्लाबो जोंना गोदो गोदाय आबादानो जोंनि जिउ खांनायनि गाहाय राहामोन जेराव गोबां सुबुङा आबादखौ लानानैनो जिउखौ खांबोदों आरो। दा बे आबादखौ लानानै जोंनि सुबुं बर' हारिनि सुबुं माहारिया माबायदि फो थायनाय दङ आं बेनि सोमोन्दैसो नोंथांनि एसे सावरायनोसै बा फोरमायना होनोसै। दा जेरैहाय जोंनियाव मोनसे फोथायनाय दङ जे बर' हारियावहाय जेनेब्ला जाय माइ गायगोन बे मानसिनि आखाइनि आसि बा बिजौफोरा जेनेबा बांसिनावनो जुदि दन हांखो थायोब्ला बा आसिखौ जोङो गोथों खालामनायाव आसिफोरखौ गोथों खालामनायाव जे गुदुं थायाब्ला आरो बे जाय माइ गाय गायजेनगिरि बेनि आथिं आफाथाालया जुदि समानै हायाव गाजोबोब्ला लोगोसेनो खाफालनि खाफलाहाय जुदि मोसौ सोलासलिबनाय बायदि जायोबाथाय बे बेफोरबायदि हिनजाव एबा हौवानि माइ गायजेनोब्ला न'खरनि माइ आबाद दा मोजां जायो होननानै बर' हारियावहाय फोथायनाय दङ आरो। दा बेफोरबायदिनो गोबां फोथायनायफोरबो दंबावो जाय फोथायनायफोरा गासैखौबो सैथोजोब होननानै जों बुंनो हाखाया ओ बेनि अनगायैनो जोंना दंबावो माइ गायजेनग्रा मानसियाहाय मा न'खरनिनो सासे सोद्रोमा जानो नांगोन आरो गुबुन सुबुंनो जों गायहोग्रोननायनि सिगां जोङो न'खरनि सासे मानसि फोरानो गायग्रोनांगोन आरो नाथाय जोङो मेसेङावबो आबाद मावो बे आबाद मावनायावलायनो न'खरनि अनगायै गुबुन मानसियासो जागायजेननांगौ आरो गायनायखौहाय बिदिनो जोंना माइ गायजेनग्रा एबा आग लाग्रा हौवा मानसि जायोब्ला माइ गायखांजासिम बियो मा दारि खानायफोरखौ सिननो मोना होननानै फोथायनाय दङ आरो जुदि सिनजायोब्लालायनो माइया बिसं खायानो आरो मोजां जाया होनना बर'फोरा फोथायो आरो
दा बोसोरनि माइ गायनाया जोंना जोबनोसैब्ला जोबथा दब्लायनि सोरगिदिं गायनानै गे जेराव जोंना लांदां दोननाय जायो जायखौनो जोंना बाख्रि गायनाय होननानै बुङो।
बे माने बे बोसोरनि माइ गायनाया जाहाथे बाख्रिसे जाथों होननानैनो बे खान न्थिखौ जों खालामनाय जायो आरो लान्दां दोननाय खान्थिखौहाय। बिदिनो जोंना माइ गायनाया जे अब्ला जोबलाङो अब्ला जाय गायजेनग्रोदोंमोन जुदि बे हौवाब्ला बे गायजेनग्रोनाय हौवायाहाय मा माइ गायखांनायनि उनावहाय दारि एबा खानायफोर खौ सिनजानो मोनो आरो। बे माइ गायखांनाय सानखालि जोंनिया मा खालामो गामिनि हालुवा सानै साथामसो ओ सम मोननाय मानसिफोराहाय फैनानै सावरि जाफैयो आरो। बे सावरियावहाय जोंना जाग्रा मुवा खाजाफोर जेरै ना थारुन एबा औवा मेवाइनि ओंख्रि ख्रै बा बेदर जौ बेदरफोर ओंखामफोर बिदिनो जानाय जायो। बे माइ गायखांनाय सानखौनो जोंना मा होनो बर' हारियावहाय नांगोल जांख्रा होननानैबो बुंनाय जा जायो आरो बिदिनो जोंना नांगोल जांख्रायावहाय बर' हारियाहाय गोबां ग्रोम ग्रोम जानाय लोंनायनि गेजेरजों रंजा बाजायै बे माइ गायखांनायनि जि सा सान नांगोल जोमग्रा बेखौ बे समखौहाय हगार हरनाय जायो आरो। बेनि अनगायैबो जोंहा आस माइ गायजेनाय जेरावहाय जोंना मा आसु माइ गायजेननायाहाय जोंना सनिबार एबा मंगलबार जाथारनांगोन आरो। नाथाय जोंना माइसालिनि थाखायबा बे माइसालिनि थाखायबा जोंना सनिबार बा मंगलबार बे मोननै बारायखौ नागारनानै जोंना जायखि जाया बाराय जानांगोन आरो जुदि आसुमायावब्ला जोंना सनिबार मंगलबार जानांगोन बिदिनो जोंना आग लाजेनगोन दब्लायनि आलियावहाय सानजा फारसे थास' बिफां गायनानै बिनि फांसे बिलाइखौहाय सानजा फारसे मोखां खालामनो नांगौ आरो बिदिनो थास' बिलाइनि गाहायाव ओमफ्राय आरोबाव जोंना गांसे लाइखौ बनानै बिनि सायाव गय जरा फाथै जरा माइरं आलुवा थुलुंसि दै गोथार बिदिनो धुप धुना सा सावनानैहाय खुलुमसननानै सानजाहा मोखां जानानै जोंना गासा सावजेननाय जायो आरो। बेनिफ्रायसो जोंना माने जाय फारि फारि जाय फारा फारि हायो बयबो गायनो हमो आरो माइखौहाय। बै गसा गायजेननाय सानखालि जोंना आरो मोनसे फोथायनाय दङ जे बे सानखालिहाय जोंना मा न'खरावहाय थारुनजों ना ओंख्रि जानाय नेम दङ आरो बेफोरबायदि। बिदिनो जोंना दंबावो हालेवनाय बे हालेवनाय समावहाय जोंना मा जायो जुंगालाहाय जुदि मोसौनि फाफ्लियाव बायना होयोब्ला बा बायोब्ला नाथाय बे जुंगाल बायजाग्रा हालेवग्रा मानसिया माने जेबो राव होआ जासे से बा रावजोंबो रायज्लाय जासे जुंगालखौ बुद्रुना लांनानैहाय गोजानाव गारहैनांगौ आरो। बे जुंगाल बायनाय सानखालि आरो मोनसे फोथायनाय बा खान्थि दंबावो जे बियो बो थिसे ओंखाम मोनजाया आरो जेनेब्ला जुदि बेलासियाव बायोब्लाथाय मोनानि ओंखामखौ बियो मोनजाला आरो। बिदिनो माइ ओंखारनाय समावबो जोंना अनला ओंख्रि नारजि ओंख्रि जानानैबो माइ थिलियाव थांनो मोना आरो बेफोरबायदि थाङोब्ला लायनो माइ ओंखारफुनाया जोंना रुङो होननानै बर' हारियावहाय फोथायनाय दङ आरो।
आरो लोगोसे दंबावो बर'फोरा माइ गायनाय थरायनाय समावहाय उवालाव जिरायनो मोना। जिरायोब्लालायनो एन्जरा माइखौ जायो होननानै फोथायनाय दङ। आरो ओंखाम जाखांग्रोमोना एमाव उन्दुयोब्ला लायनो फोथारनि माइआ गेलेमो होननानै बर'फोरना फोथायनाय दङ आरो। बिदिनो माइ सौग्रा एबा गलि न'आवबो संनानै जानो मोना जोंना। बेबादि संना जायोब्लालायनो न'खरनि माइनावआ खारो होननानै। बे जोंना बर' हारियावहाय फोथायनाय दङ। लोगोसेनो माइ मोनोब्ला माइ हानायनि सिगां दुब्लिनिफ्राय मुथिसे दै गोथार सारनानैहाय हा लाबोफानानै आग लानायनि उनावसो जोंनाहाय माइखौ हानो मोनो आरो ओमफाय बे आग लानाय मोथि खौहाय बाख्रि सिङावहाय जोंना दिनदां खानानै दोननो नांगौ आरो। दा आङो जिखिनि आंनि मिथिनाय बे सुबुंफोरनि आबादखौ लानानै फोथायनायनि सायाव बुंनांगौखौ आं बुंलांबाय नोंथां नोंथाङा आरोबाव माबा बे फोरमायनो सानदों नामा?
औ नोंथां गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोननाय बावहगोर बावहरग्रोबाय नोंथाङा आंनो फोरमायनायनि थाखाय जे जोंनि बर' हारिया माबोरै रायजो जादों। आरो बेहा बर'नि सायाव बर' रायजोहा आबादनि सायाव बेसेबां फोथायनाय दङ। बेबायदिनो बर' हिसाबै आंबो सासे आबादारि आरो आङो माखासे आबाद मावनानैनो जिउ खुंबोगासिनो दङ ओ बेबायदिनो आङो नोंथांनो आं आबाद मावनायनि बारैसो सोमोन्दै नोंथांनो खिन्थानो सानदोंमोन आरो नोंथां। जायखौ बुङो थालिर आबाद मावनाय खिन्थानो हागोन ना नोंथां ओ बेबायदिब्ला आङो थालिरखौ बोरै आबाद मावो आरो आबाद मावनानै नोंथाङा माबोरै जिउ खुंनो हागोन बेनि बारै फोरमायलांनो सान आरो नोंथां गिबियावनो नोंथाङा ओ थालिर आबाद मावनोब्ला नोंथांनो गोबां बिबांनि हा नांगोन आरो नोंथां मानो होनबा नोंथाङा आबाद मावनानै जिउ खुंनो नागिरदों आरो नोंथाङा बे आबाद मावनायनि गेजेरजोंनो फालांगि खालामनो नागिरदों बेनि थाखायनो नोंथांनाव ओ गासै जि एबा जिबा बिगासोनि गेजेराव हथायोबब्ला मोजां जायो आरो नोंथां। आ बेबायदिब्ला नोंथाङा आबाद मावनोब्ला गिबियावनो हाखौ हालेनानै लाग्रोनांगोन आरो जेरै माइ गायनायाव जोंहा हालौवो आ बेबायदिनो नोंथा गिबिग्रो हालेवनानै लादो हालेवनानै लाखांनायनि उनाव खननैसो हालौवफिनबावनांगौ आरो जाहाथे गांसोफ्रा थैयो बेनि उनाव मै होनांगोन आरो नोंथां मै होनानै जोंहा माखासे हाग्राफोरखौ साफा खालामनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोंहा ओ जों आबाद फोथारनि गेजेर गेजेराव जोंहा आं मोसौनि खि बेखौ सारलानानै होनाय जायो आरो मोसौनि खि मोनाब्ला ब्रयलारनि खिखौबो सारनानै होनाय जायो। बिनि गाहाय जाहोना जाबाय जोंनि हाखौ हासार गोनां खालामनो थाखाय बेबायदि जों खालामनाय जायो। बिदिब्ला नोंथाङा गिबियावनो आबाद मावनोब्ला नों थांनो आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय नोंथाङा जेवराखौ दुमग्रानै लानांगोन आरो नोंथां जेवराखौ दुम गोरनानै लायोब्लासो नोंनि आबादा रैखा जागोन बेखौ मोसौ मैसो बोरमा एबा गांसो जाग्रा जुनारफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय ओ बै जेवराखौ खुदुमनाय जायो आरो नोंथां
औ
ओ बेनि उनावहाय नोंथाङा ओ सिदा दिरुंजों लाइन बोनानै एबा सिमा बोनानै नोंथाङा लारि लारि लारि ओ मा खालामनानै हाखर जावनानै थालिरखौ गायलांनांगौ जायो। जायो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथाङा थालिर फुलिखौ नार्सारिफोरनिफ्राय लाबोयोब्ला मोजां जायो आरो ओ बेबायदिनो थालिर फुलियाव थालिर फुलिनि फांसेनि बेसेना नैजिनिफ्राय थामजि रांनि गेजेराव जायो आरो नोंथां एसे गिदिर गिदिरखौ लाबोखायोबा मोजां जायो ओमफ्राय बि खौ एसे गोजान गोजान जान्थायाव गायनाय जायो आरो बेबायदिनो बा मिटारनिफ्राय स्नि मिटारनि गेजेराव गायनाय जायो। आ‌ बेबायदिनो जोंहा सिदा सिदा लाइन लाइन गायोब्ला थालिरखौ समायना नुनायजों लोगोसे जोंहा मा ओ थालिरखौ जेब्ला मोननायाव खायो एबा दानखायो अब्ला जोंहा गोरलै जायो आरो नोंथां ओ‌ बेबायदिनो थालिरखौ नोंथाङा गायनांगौ आरो माखासे गायखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ बेखौ गोबां जेंनानि गेजेरजों नोंथाङा बेखौ फेदेरनांगौ जायो आरो। जेरै बुंनो थाङोब्ला थालिर बिलाइखौ माखासे एम्फौ एनलाफ्रा जायो। बै एम्फौ एनलाफोरखौ जानायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय नोंथाङा बेबायदिनो मुलियि साब थारनांगौ आरो थालिर बिफांखौ रैखा खालामनो थाखाय। आरोबाव जोंहा मालाबा मालाबा ओ खरान बोथोरनि समाव अखा हाया जायो नालाय बै अखा हायै समावबो जोंहा मा खालामनांगौ ओ जोंहा माखासे दैनि राहा जगाय नानै होनांगौ जायो आरो नोंथां ओ‌ बेबायदिनो दै सारना होनांगौ आरो आबाद फोथाराव ओमफ्राय बे माबाया दैयाबो बाराबो जानो मोना एसे सिदोब सिदोबल' जानांगौ। बाराद्राय दै मोनब्लाबो थालिर बिफाङा थैयो आरो नोंथां। बेबायदिनो मालाबा मालाबा गोबां बिबांनि अखा हायोब्ला आबाद फोथाराव लोमजोबो आरो नोंथां अब्ला आबाद फोथाराव लोमोब्ला बेखौ बारा गोबाव सम दैखौ बुंहोनानै थानो मोननाय नङा आरो नोंथां। ओ बांद्राय बिबांनि दै मोनबाय थायोब्ला मा आबाद थालिराव रोदाया मा जायो ओ सेवनानै थैयो आरो नोंथां थालिरा। ओ‌ बेनि थाखायनो दैखौ गुबुन फारसेथिं बलायनानै हरनांगौ एबा दानख्लेेंनानै हर हरनांगौ आरो नोंथां ओ बिनि उनावहाय थालिर बिफांखौ ओ गिदिर एबा बांसिन फिथाइ मोननो थाखायबो माखासे हासार होनाय जायो आरो नोंथां रासायनिक हासार। बेखौ पटासियाम एबा नाइट्रजेनबो बुंनाय जायो आरो। ओ बेबायदिनो नोंथाङा थालिरखौ मोननो हागोन ओ गु मास एबा जिनै मासनि गेजेरावनो थालिर बिफांखौ नोंथाङा मोननो हागोन आरो नोंथां। आ‌ बेबायदिनो नोंथाङा थालिर बिफां थालिर फिथाइ मोननायनि सिगांनो नों नोंथाङा ओ थालिरनि बिबारखौ फाननानैबो थालिरनि बिबार जायखौ बुंनाय जायो ओ थालिर मैखुन बेखौ फाननानै नोंथाङा रां आरजिग्रनो हायो आरो नोंथां। आ बेनि उनावहाय नोंथाङा बे थालिरखौ आ गुबुन फायखारिनो फानहरोब्ला नोंथाङनि लाबा एसे खम जायो आरो नोंथां ओमफ्राय नोंथाङानो न'आव फोमोननानै जुदि हाथाय बाजाराव फानहैयोब्ला ओ बांसिन बिबांनि मुलाम्फा जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय थालिर बिफांनि खाथि खाथियाव माखासे थालिर बिफांफोर रज' देरबावो आरो। बे थालिर बिफां फिसा फिसाखौ फाननानैब्लाबो नोंथाङा। रां आरजिनो हाबावो आरो नोंथां ओ बेनि उनाव जेब्ला नोंथाङा था बिफांखौ दानफायगोन अब्लाबो नोंथाङा बै थालिर बिफांनिफ्राय ओ खारै बारायनानैबो नोंथाङा रां आरजिनो हागोन आरो नोंथां। बे खारैया